खोनादों ना? औ आंबो खोनादों
मा खालामगासिनो?
दायो आङो ओरैनो उन्दुग्लांनानै दंथ'यो।
अ ओमफ्राय जानाय लोंनाय खबर सबर
जानाय लोंनायाथ' जाथ'वाखै दान्दिसे समनि उनाव जागोन जानाय लोंनाया
अ मा ओंख्रि संगोनलै?
ओरैनोथ' दायो आङो मैथा आरो बेदर संगोन
अमा बेदर नामा
ओरैनोथ' दाउसो
अ मैथाजों दाउजोंबो जाजायोना
मैथाजों दाउजोंबो जाजायो। औ आं जाफेरबाय मैथा बांगालथ' नङा मैथा गोजा
अ मैटारजों गोरासो जागोन खोमा दां ना?
ओरैनोथ' जानो गोथाव संनो रोङोब्ला सिदोब सिदोब गोथाव जायो एसे बिदै होस्रोनानै
होम होनोमबाथ' मा होनो बेखौ संनायाव दाउखौथ' मोनहोग्रोखानांगोनसो
दाउखोन होननानै मैथाखौ उनाव होसननाय जायो
औ मोनसेयाव दुन्दिया बायदिसोल'सो होनांगोन बेखौ होनबाथ' जानाय नांगोन र' मालाबा
ट्राइ खालामनाय खनसे माब्लाबा
औ ओमफ्राय माथो माथो खालामगासिनो दामानि
ओरैनोथ' आङो गरम बोथोरखाय थांलाय फैलाय खालामथ'नाय जायाखै ओरैनो हाबसोलाबायनानै दङ न'आवनो
अ स्कुलाआबोथ' बन्द' ना
स्कुलाबोथ' बन्द' बिफां सिं सिं जिरायनानैसो दंथ'यो।
ओमफ्राय बे स्कुल बन्द'आव जेबो प्लेन गैया बेरायनाय मानायनि
ओरैनोथ' बिदि प्लेननि गैथ'वआ
गोसोआव सानदोंमोन नाथाय माखासे खामानि थानायनि थाखाय हायाखै गोसोआव सानदोंमोनै दा खामानिया
एग्रे बेग्रे जानायनि थाखाय
औ नोंस्रा माइबो गायखायोमोन नामा न'आवहाय
ओरैनोथ' जोंहा माइ गायनाय जाया आदिसो होनाय जायो।
ओमफ्राय बिदिनो बै पिकनिक जानो बुंबाय थादोंमोन जे बेखौसो बयबो सोलाब लायोबा जाजागोन नामा होननानै
आदचसा आचसा औ जाजागोन बयबो सम मिलायलायोब्ला जाजागोन
हम बेखौनो मालासिमाव सोलाबगोन बेखौ खबर लालायनोसै नामा?
औ साननैसो उनाव जोङो जमाहै सावरायलायनोसै
औ ओमफ्राय बिदिनो मा मा जायो मा मा मायो सोर मा सङो बेफोरखौ
उम
ओमफ्राय जानायानोथ' साबेसे जामारगोन जामारोबा
बेखौथ' बुंनो हाथ'ला गाबोन समफोरसो मिथिसिगोन साबेसे जामारो
उम ओमफ्राय थांनाया बहा थाङो ना सरलपारायावनो थांमारो
सरलपारायाव थाङो ना, गौराङआव थाङो ना, धिरबिलाव थाङो
सरलपारियाव थांबाथ' एसे साबसिन जागोन आरो जेन'बा दाथ' लामाफ्राबबो एसे मोजाङानो जाबाय औ दैयावबो दुगैनो मोनगोन औ दैयावबो दुगैनो मोनगोन
औ दाथ' दैखौ रानदों होननानै मिथिदोंमोन दायो दै दंना गैलाथाय
थ' अखा हानायाव एसे माबागोन खोमा
थानो हागौ खोमा औ
बे अखा गैयाबासो एसे खम जागोन आरो ओमफ्राय थांनोथ' गारि बयनावबो दंजोबखायो थांनायावथ' प्रब्लेम गैखाया दा मानसिफोरा सम मिलायलायनायासो जासि
सम मिलायनायासो जासिगोन औ सम मिलायोबा
औ ओमफ्राय थांनोबाथ' बिदिनो दाउ हा एववथ' होनजोबदों माने दाउफोरखौ हांनो अमाफोरखौबो हांनोसो
हांनानै जानाया ए से मोजांसिन जायो एवनायखौ थाब आंगायनाय मोनो बिदियाव
औ लकेल दाउ हांनोसो होनजोबदोंमोन ना उम
औ
जेनेबा अमाफोरखौ एसे एवनानै लांजासिगोन एसे गोरान खालामनानै फोराननानै
औ
औ ओमफ्राय बिदिनो ना बिखा बिफु जानो खायसेया होनदोंमोन ना दाखालिफोर।
औ एसे एसे मिलायनानै एवनानै लांजागोन।
औ खेबसेनोथ' बुरजा जानो हाखाया नालाय बे हा बिबुबो एसे लांजागोन ओमफ्राय ओरै दाउ सावनायाथ' लकेल दाउखौसो सावनो होनखादोंमोन। बिदिनो एसे फिसा फिसाखौ माबानोसै
औ बयलार दाउआबो सावनायाव गोथाव जायो।
औ एसे फिसा फिसाया मोजां जायो खेबसे मासे मासेयैनो।
बिदिनो दस बार'जनसोआथ' जाखागोन नालाय जों थांनाया। ओरैनोथ' गासिबो ओंखारजोबोबा जाय फैयो बारासो जाबावगोन औ औ। ओमफ्राय सासेथ' मिरामिस दङना मानसिया। थागोन औ बे मिरामिसखौ मा खालामनांगौ बेहा मा जागोन पनिरखौनो हांनोसै नामा?
बे मिरामिसनो बे पनिरखौनो हांजागोन औ। पनिरजों लोगोसे मिरामिस बुस्थुबो लांफानो हागोन।
औ ओरैनोथ' थांग्राफोराव बिदि अमा बयबोथ' अमाबो दाउबो जाजोबखायो। अमा जाजोबग्रा गोजाखा।
जाजोबखायो बयबो।
उम होनबाबो अमा दाउआथ' थाखागोन ओमफ्राय नाफोरखौ ओंख्रि संना लांजा गोन आरो ग्रेबि एसे टमेटफोर होनानै।
बेनिफ्राय कुकाराव एसे ओंखाम संनानैबो लांफाजागोन।
औ औ बिदिनो गेस स्टभ फिसाबो दंखायो नालाय हजोंबो संहैजागोन ओंखामखौबो। गोरा गोरिसो जागोन नङाब्ला औ। ओरैनोथ' बेदर जाला जालि माबा माबिथ' लों एसे लोंग्रा फोरबोथ' थागोन ना।
थागोन औ।
होनबाथ' आरो बिदि थाबाथ' ओंखाम जानायानो जाखायासै आरो। एसे नामनो आन्था लांसै आरो माइरं ओंखाम। ओमफ्राय बिदिनो थाब खबर लालायनोसै। ओमफ्राय बे नोंना मैखुन बानायनाया दंना गैला?
मैखुन बानायनायथ' गैया दासिम आङो प्रेकटिकेलावसो बानायनो मोन्दोंथ' दा बेथ' जोबनानै ओ रिसार्च खालामलायबावबायसो स्कलारफोरा प्रेक्टिकेलनि थाखायबो जाजोबनानै दा मैखुनानो गैला बानायफिननायबो जाथ'वाखै दा।
नोंखौ दाखालिफोर बानायदों होननाय खोनानायखाय पिकनिकाव मोनजागोन नामा सानदोंमोन आरो।
दाखालिखौथ' बानायदों बानायनानै दा जोब्बाय गोजां बो थोरनि वेस्टार्न मासरुमसो बानायनाय जादोंमोन।
औ
औ गोलोम बोथोर हाब्बाय दा
औ
बानायथ'नाय जायाखै।
औ जोंआ बिदिनो जानाय जागोन सोरनिबाफोर सोरबा लोगोनाव सिनायनायफोर दङ नामा?
बेथ' जोंनिफ्राय ओ बानायथ'नाय जायाखै नाथाय ओ सोरबा सोरबा खायफा खायफा न'आवनि निजा बानायनायफोर मोननो हागौ बाजारावबो मोननो हागौ नाथाय जोंनियावथ' गैथ'आ दा।
नों होननाय खोननायखाय बेखौ जालांबाय एबारसो सानदोंमोन माने।
औ औ दाथ' गैथ'वा सि
ओमफ्राय औ औ। सिगाङाव जायाखैसैना हनै पिकनिकआबो।
सिगाङावथ' जायासै जानाया।
बिनो लायैनो औ। बयबो बेस्थ' गोजा फिसाजों फिसौजों माबाजों।
थारैनो बयहाबो बयहाबो गथ' गथायनो सम होनांगौ जायो ओंखायनो।
औ औ दाबो नै गरम बन्द'बाबोथ' सोलाबलायखाया। खुनुरुखुम सानसेखौ दिहुननांसिगोन पिकनिकनि थाखाय।
औ पिकनिकआव गथ' गथायखौबो लांफाजोबनांगौ।
औ ज' थांसै। हरै माबायावबो हाबैनो हायोना सरलपारायावबाथ' एसे। भुटानावबो। हाबैनो गोसोबा औ बै हेंगिं ब्रिडज दंना मोनसे।
औ।
ओम जों खेबसे थांबा मोजां। माबाथारमोन टाउनावबो मैगंफोर जाबोना
औ गथ'फोरखौबो दसे बेरायहैहोनो हागोन भुटानाव।
औ औ औ। बिदिनो जोंङो नङाबा बाव थांग्रोखानानै खेबसेनो जाफैनो लोंफैनो हायो आरो औ। औ नङाबा ओरै जाला लोंला थांजायाना।
औ औ। बिनिफ्राय जोङो लासै लासै जानानै थाब थाबैनो ओंखारबोनांगोन गथ' गथायनि खोथा दङ बेनिफ्राय लामायावबो
ओरै मैदेर मैला माबा माबि ओं
औ माब्लाबा माब्लाबा ओंखारो होननाय जोङो खोनादों आरो
औ।
ससियेल मिडियानि दारैबो जों माब्लाबा नुदों औ।
ओमफ्राय होनबा संथ'वा दानो?
ओरैनोथ' आङो दसे थानानै संगोन दायो समाबो बारा जाथ'वाखै।
औ। अखा हादों नामा नै जोंनिजों अखा हागासिनो ओमफ्राय।
ओरैनोथ' जोंनियाव दाउ
औ। ओमफ्राय होनबालाय बिदिनो थाब खबर लालायनोसै।
औ थाबैनो खबर लानोसै साननैसो उनाव बिनिफ्राय जोङो फिक्स बानायनोसै मा मा खालामगोन।
नो औ। ओमफ्राय मा होनो माइब्रा बिदै दंबो होननाय खोनादोंमोन माथो नोंसिनाव।
माइब्रा बिदैया थागोन गामियाव लायबा मोनगोन।
औ औ होमबालाय बेखौबो गंसेसो रेडि खालामखादो।
बेखौबो लांफागोन औ। गाबोन समफोरनि गेजेराव फिक्स जायोबा गामियाव थांनानै लायगोन। दाथ' टाउनावसो दं नालाय बेनिखायनो औ औ।
ओमफ्राय होमबालाय बेनोसै बिदिनो साननैसो उनाव थाब रायज्लायनानै थाब माबानोसै आरो औ बारा गोबावनिबो लाजानाय नङा माने बारा गोबाव लाबा आरो केनसेल जाफिनलायगोन।
साननैसो उनावनो जोङो लाफिनांगोन लाथारनांगोन औ।
खेबसेनो हुर मुर माबा खालामसै औ। दे होनबा औ औ।